औ खोनादों नोंथां आङो नोंथांजों मोननैसो ओ बाथ्राफोर सावरायनो होननानै ओ फन खालामनाय जादों नो
नंगौ नोंथां
बायदिनो जोङो जेरै बर'फोर जे गोबां आबाद मावनानै आ आबाद मावो। आ बैफोर आबादफोर आ बागैनो जोङो मा मा आबाद मावो बेखौ ओमफाय माबायदि जोङो जोंनि मावो बेबायदि बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां
औ औ दे होमबा नोंथाङा एसे बेनि बागै बुंफुरनानै होग्रोदो।
औ नंगौ दा आबाद होनोबाथ' बर' हारिनि थाखाय आबादा जोबोद गोनांथार आबाद मावाबा माने जोंनि सुबुंफ्रा मोनजानाय नङा आरोना बा आबादाथ' नंगौ बांसिना सुबुंफ्रानो जोंनिया आबादजोनो सोनारो दा बेखायनो जोङो बोथोर लायै बोथोर बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरोना जोङो। जेरै औ हानि खोथाबो थाहैबाय जेरै गाहाय हा दै थानाय हायाव जों बांसिन आ जों माइनि आबाद मावो। बा जों गोजौ हाफ्रावहा जोङो आ जायखिजाया आरो मैगंफोरनि आबाद जेरै थारुनफोर गायो जों बेबायदि आबाद मावो आरो बिदिनो मोजां जुदि मोजां हा दंबा हासार गोनां हा जोबोद मोजां हाफोरबा बेहाय जों गयफोर गायनानै आ जों बायदिसिना आ बेबायदिनो गोबां बिबांनि गय फिथाइफोर मोन नो हायो आरोना बेबो आबादानो होनजायो दा बेबायदिनो बोथोर लायै बोथोर आ दैज्लां बोथोराव जों माइनि आबाद मावो आरो मेसें बोथोरफ्राव जों माइ गं थाइगंफोरनि आबाद मावनाय जायो आरोना
औ
दा दैज्लां बोथोराव होनबा जोङो गुबैयै जों माइनि आबादखौनो होनजायो। आरो बेबायदिनो फाथोनि आबाद मावो दैज्लां बोथोर समावनो एस सिगाङावनो एसे सिगाङावनो माइ गायनायनि एसे सिगाङावनो फैयो आरोना फाथ'खौ थेवब्लाबो बेयो गुबैयै दैज्लां बोथोरखौनो होनजायो आरो। दैज्लां बोथोरनिनो आबाद होननानै दा आ माइखौथ' जों आ मावखानांगोन माइयानो आरो जोंनि गुबैसिन आबाद होनजायो आरोना माइनि आबादखौनो। अ औ बेनि उनाव बाय आरो जोंहा दैज्लां बोथोराव जेरै ओ जोङो बे माइ आबादनि अनगायै जों आरो गोबां रोखोमनि आबाद जेरै ओ मैगंफोर गायो आर ना ओ फोयो बा गायो। गोलोम बोथोरावबो गोलोम बे दैज्लां बोथोराव जेरै मैगं होनोबा जों जिंखा फल थाइबें सबायबिमा बा गोरसि बा फान्थावफोर बेफोरबायदिनि जों आबाद मावो आरो दाबायदियावहा बांसिन थ' बेफोरखौबो आबाद मावनानै माखासे सुबुंफ्रा बेबायदिनो सोलिदों न'खरखौ खुंदों बे आबाद जोंनो फाननानै मोनदोंना बिथांमोनहा फिथाइ सामथाइफोर खुमब्राफोरखौ गायनानै बा खुमब्रानि सां बानायो बांसिनानो जोंनाथ' जोगोनारफोरखौ आबाद मावनाय मैगं थाइगं आबाद मावनाया ओ बे जोगोनार खुमब्रा बा लाव बेफोरखौथ' सां बानायनानैसो बानायो नङा होमबा औवानि सां
बे औवानि सां ओ बेयावहासो मानबायहोयो जों बांसिनानो आरो जों खुमब्रा नङाबा जोगोनाथखौथ' हायाव थायग्राबो दं आरोना हायावहा मानबायनानै बिदिबो जोलै मोनसे दङ बे बेफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोन्दों आरो जोंनि ओनसोलावहा दैज्लां बोथोराव बे जाबाय मैगं थाइगंनि आबाद आरोना दैज्लां बोथोराव आरो दङ बेबायदिनो ओ बे गोलोम बोथोरनिबो थारुन गायनायखौ नुदों आरोना गोलोम बोथोराव ओरैनोथ' सरासनस्रा थारुनफ्रा बांसिन जों गोजां बोथोरावसो मोनो नङा होमबा गायनाय औ बेबायदिनो माने गोलोम बोथोरावबो थारुन गायनायखौ नुदों आरो गोबां रोखोम समनि जोलै फैयो आथिखालाव बेबायदि आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो दा जोंनि ओ गोजां बोथोरनि मैगंफोर जेरै आलु बिलाहि बा बिलाथि आरो दङ कबिफोर दङ ओ जेरै बान्दा कबि फुल कबि आरो ब्रकलि दं अल कबि दं आरो बेबायदिनो मटर ओ सबाय बेफोरखौ फोनाय जायो दालि दालिखौबो फोनाय जायो आरो ना दालि फोनायखौबो गायहां नुदों आरो जोंनि ओनसोलावहा सबाय दालि आरो बेबायदि बेफोरनो आबाद मावो आरो आरो दङ ओ मैगंनि आबाद होनोबा आरो दंबावो जेरै लाइ लाफा बेफोरो दुन्दिया बा दुन्दिया औ बेफोरखौ मावनाय जायो आरोना गोजां बोथोरावबो बा मेसें बोथोराव आरो बेबायदिनो मुला दं ओ मुलायाबो गोजां बोथोरनिनो होनजायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंगौ
आबाद मावो बा मुला नुयो आरोना बेबायदि जुदि मुलाखौ ओरैनो ओ फु फोना होबावो जायो फोना होबा मानेया बांद्राय मोजांबो जायो जानाया बे हा लायै हा आरोना हानि सायावसो सोनारो माबोरै हासारफोर दं बे हायावहा
माने औ फैयोब्ला जों नांगौ बायदि बेदरफोर मोननो हाया आरो औ
नंगौ नंगौ औ बिदिबा नोंथाङा आरो एसे फोरमायदो बिदिबा आबादनि सोमोन्दै
औ औ नोंथां थिग बेबाय जेरै आबाद होनोब्लाथ' जोंनि ओ बर' हारिया बा बर' समाजनि सुबुंफोरा माने आबादजोंनो नांथाबना थानाय मोनसे हारि एबा सुब समाज जेरै जोङो आबादखौ नागारनानै जोंनि समाजा माने थांनानै थानो हाया जों माने बांसिन समाव आबादनि सायावनो सोनारनानै जोङो सोलियो जोङो गावनि गावनि जानायनि आदारफोरखौ जोङो आबादनिफ्राय जोङो बुथुमनानै लायो बोसोराव गायनानै दैज्लां बोथोराव जों गायनानै माइ बेखौबो जोङो माइखौ गायनानै जोङो बोसोरसेनि थाखाय जानो बुथुमनानै लाखायो बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावो माइनि आबाद मावो बेनि अनगायैबो गोबां रो खोमनि जेरै मैगं थाइगं लाइ लाफा फाथो बेनि उनाव जोङो खुमब्रा जेरै लाव सबाय बिमा खांख्रिखला बैफोरबायदि जाय जाय माने जि जि मैगंफोरा दैज्लां बोथोराव जोङो मोननो हायो बा जायो बैफोर मैगंफोरखौ माने गासैखौबो जों फोनानै बा गायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो बा गायनानै लायो जोङो गाव जानायजों लोगोसे माने एफा एनै जोङो हाथाइ बाजारावबो बैफोरखौ लांनानै फारिहैनानै जोङो बेनिफ्राय रां मोननो हायो बेबायदिनो जों बैफोर आबादफोरखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नोंगौ
औ बेनि उनाव जोङो ओ माखासे जेरै दंबावो ओ मैगं होननानै बुङोब्ला एबा आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो बे फाथो फाथोआवबो जोंहा गोबां माने मुलाम्फा दङ आरो जोङो बेखौ दैज्लां बा दैज्लां बोथोराव जोङो बेखौ फुनानै जुदि बेखौ एसे देरनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जुदि फुनानै बा फुनानै फानोब्ला बेखौ बाजाराव बेखौ जोङो बेनिफ्रायबो जोङो गोबां रां मोनो बेनि उनाव देरनानै देरखांनायनि उनाव जोङो ओ दैखौ फाथो खौ जोङो दानफायनानै जोङो दैयाव संनानै बिनि बिगुरखौ जिरो बेखौ बिगुरखौ जिरखांनायनि उनाव जोङो फोरानो फोरानोब्ला अब्ला फानायनि उनाव बेै दिरुं जा फाथोनि बिहुर बे जे बेबो माने गोबां माने बेसेन गोसा आरो जों बेखौ हाथाय बाजाराव फानहरनो हायो गोबां माने गोबां गिदिर गिदिर माने कारखाना बा दारिमिनफोराव बेखौ लानानै थाङो बिसोरो बायदिसिना मुवा बेसादफोर बानायहोयो बे जों ओमफ्राय जोङो बे फाथो निनो आरो फाथो सिनाखौबो जोङो ओ जोंनि ओ इन्जुरफोर बानायनायाव बा जोङो बाहायो बिनि अनगायैबो जोङो अरफोर सुखांनो बा अर अर फोजोंनो थाखाय जोङो बेखौ फथिसोनाखौ जोङो बाहायो बेबायदिनो जों बेबायदिनो आरो जोङो मेसें बोथोराव आबाद मावो होनब्ला जोङो बुंनांगोन जेरै सबाय सिबिं ओ बेनि उनावहाय बेसर ओ माखासे समाव जोङो दालिखौबो जोङो फोनानै लायो ओमफ्राय बेबायदि बैफोर आबादफोरखौ जोङो फोनानै फोनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो आसु माइ बे आसु माइखौबो जोङो बे मेसें बोथोरावनो फोयो ओ फोनानै होयो दा बेबायदिनो ओ बेसर सबायफोरखौ जोङो बे ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद माइआ जोङो बोखांनाय बै हाखांनाय बे नाराखौनो जोङो नारा थिलियावनो जोङो एवनानै बेफोरखौ जोङो फोयो आरो बे बेसर आरो ओ सिबिं सबायफो माने बे बेसर फोनायनि जोंनाव आरो मोनसे बे आबाद मावनायाव बा बेसर फोनायाव जोंहा मोनसे खान्थि दङ जोङो ओ बा फोथायनाय दङ जोङो बै बेसरफोरखौ जोङो ओ अखाफोर दान खोमसियावसो जोङो माने फोयो आरो बेबायदि फोयोब्ला जाहम मेवा एम्फौ होननाय दङ बे मेवा एम्फौ होननाया माने जाया माने एम्फौफोरा जाया होननानै बेबायदि फोथायनाय दङ आरो बेबायदिनो जोङो बे दानखोमसि हराव हरनिस माने सानाव बेखौ जोङो बेसरफोरखौ फोयो आरो बेबायदि फोनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय सिबिंफोरखौबो जों बेबायदिनो नारा थिलियावनो जोङो एवफुनानै जोङो बेबायदि फोनानै होयो ओमफाय दालिखौबो जोङो बेबायदिनो फोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै जोङो माखासे समाव आरो जोङो थारुनफोरखौबो जोङो गायनानै लायो। ओ गाव जानायजों लोगोसे जोङो हाथाय बाजाराव बेखौ फाननानै जोङो रां आरजियो। औ बेफोर आबादफोरखौनो जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि ओ मानसिफोरखौ बा बर' सुबुंफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो
बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां
ओ होमबा दोनथ'नोसै नोंथां
दोनथ'बाय दे बिदिबा गोजोनबाय औ।